अ नोंथां खोनादों ना?
खोनादों ना?
औ नोंथां जादों।
नोंथाङा जुदि सम आंनो होनो हागोनब्ला एसे आं नोंथांनि आं मोनसे आयदानि सायाव नोंथांनियाव
औ
सानदों दा जेरै दैज्लां बोथोरनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायनानै
आथिखालावथ' जों दा दैज्लां बोथोर दा नङा होमबा नोंथां
उम उम उम
जों दा जेराव दैज्लां बोथोर जों होनबा गोबाङानो खेथि मावो नङा होनबा माइ आबाद मावो।
औ औ।
माइ आबादखौ जोङो मावनो थाखाय जोङो गिबियावनो नोंथां
औ औ।
गिबियाव जोङो बे माइज्लिखौ जों आरामसे फाथो बस्थाय बायदियाव सोमना दोनो नङा होनबा नोंथां
औ औ।
थार बेखौ जोङो सप्तासे बा बिदिनो सप्तासे माबा ओ जोङो सोरबा सप्तासे सोरबा सानबा बिदिसोमो नङा होनबा नोंथां औ। आरो साननैसोनि जेनेबा जों सप्तासे जायो अब्ला जोङो बे खौ खोथिया फोनाय जायगायाव बे बे हाखौ जोङो गिबियावनो खारायग्रोना लागोन नङा होनबा नोंथां?
औ औ।
खारायनायनि उनाव बे बेखौ ओ बिदिनो सोरबा खनै खनथाम हालेवो सोरबा खनसे हालेवो आरोबाव नङा होनबा नोंथां। बे हाया जेब्ला मोनो
उम।
अब्ला जों बेखौ जोङो आरामसे बे जोंनि माइज्लि खोथियाखौ जोङो
औ औ।
थांनानै बेवहाय फैयो नङा नोंथां?
औ औ औ औ।
बे मोनाया साननैबा सानथाम एसे एसे रज'यो नङा होनबा नोंथां?
औ औ औ।
सनावनो रुजियो ओमफ्राय जेरै सोरबाबा मास मोनसे लाखियो सोरबाबा नैजिबा सान लाखियो सोरबा थामजिबा सान लाखियो
औ औ औ औ।
बिनिफ्राय बे खोथियाखौ जोङो फुनो जाहां जाहांबा नोंथां बे जोङो जेब्ला माइ आबाद मावगोन
औ।
बे हायाव जोङो मोनाने बेखौ ओ गायनो थाखाय जों बे हाखौ बे खौ जोङो गिबियावनो खारायग्रोना लानांगौ नोंथां?
औ।
सोरबा ओ स्नि बिगाायो सोरबा दाइन बिगा सोरबा जि बिगा सोरबा बिनो अनेक हा थायो सोरबा सोरबा नोंथां?
उम उम उम।
गासैखौबो खारायजोबना लायो ओमफ्राय खोथियाखौ जेब्ला ज खोथियाखौ जों फुनो सम जायो ओ बेहा हालेवखांनायनि उनाव सानसे सिगां आरामसे बे खोथियाखौ जोङो
औ।
सोरखौबा सावरि लिङो सोरखौबा हाजिरा लिङो सोरखौबा टिखा होयो नङा होनबा
औ औ
गो जों बे खोथियाखौ फुहयो न' होनबा नोंथां?
औ- औ।
बे खोथियाखौ जोङो फुखांनायनि उनाव ओ- बे हाखखौ जों आबाद माइ आबाद माव बे खोथियाखौ जों माइ आबाद खालामगोन बेयाव आ-गायगोन अब्ला जों बे हा खौ-जोङो आरो नैथिखेब जों बे हाखौ आरामसे फोमोनना लायो हालेवनायाव थां?
औ-औ।
हालेवनानै ओ बिदिनो सोरखौबा जोङो आइजो बे माइ गायनोथ' आइजो नांगौ नङा होनोमबा
औ- औ- औ
आइजोखौ जों आइजोखौ जोङो सोरबा सानसे सिगां सोरबा साननै सिगां बिदिनो ओ लिङो नामा सोरबा सोरबाबा
द'जोन सोरबा दाइनजोन सोरबा जि जोन सोरबा जिबाजोन लिङो नामा नोंथां गायनो थाखाय
औ- औ- औ
बेखौ एसे थाब फोजोबनो थाखाय जों बेखौ बे आइजोफोरखौ जों नांगौ जायो माइ गायनो थाखाय
उ- उ-
ओ- बेखौ जोङो ओमफफ्राय आरामसे बे खोथियाखौ जोङो सोरबा बिसोरनि हौवा फोर जेनेबा बिगोमानि बिगोमाफोराबो हाजो लिङ नालाय खोथिया राननो बे खोथियाख ओ- रानना होयो दुब्लि दुब्लि ओमफफ्राय बे माइखौ आराम एसे गायो आरोना नोंथां
औ- औ-
गायनानै बिदिनो दैज्लां बोथोरबो अनेक आबाद मावनो हाबावो जेराव जों जेरै मैथानिबो जों आबाद मावनो हायो मैथा ओंख्रि आरो जेरै जोङो बिदिनो लेस्रा आबाद मावनो हायो बिदिनो जोङो आरोबाव मा होनो बेखौ भिन्दि मावनो हायो नङा होनबा नोंथां जोंथ' जोङो नैदिे ओ- आ- आबाद मावनो थाखाय जों गिबियावनो जोंबो जोङो ओ- बिदिनो लेस्रा एबा मैथा आबाद खालामनो थाखायबो जों गिबियाव बे हाखौ जों हाललिवर लायनांगौ नोथां
औ- औ
जे बे मैगंआ मोजां जायो आरोना आंथां बिदिनो जोङो आरामसे मेथा खौ जोङो आरामसे फोना होयो बिदिनो फोननानै बे मैथाखौ जोङो ए आबाद खालामो आरोना बे मिथाइनिबो नोंथां' मथाम औ-
औ-
दा- नोंथां आ- जों बे भिन्दिखौबो जों बिदिनो ओ- ओ आबाद मावनाय जायो बिदिनो बिन जलिबो
औ-
दा- नोंथाङा आंनो एसे ओ- फोरमायनो हागोन नामा जे नोंथां ओ- मेसें बोथोराव
औ- औ
जों मा मा आबाद खालामो ओ- खालामनाय आबाद मावनाय जायो बेखौ नोंथांनो एसे सम दंबा एसे एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
अ- औ- अ- औ- दा- जेरै नोंथाङाथ' जेरै दा
औ
मेसें बोथोराव फोननायसो नालाय नोंथाङाथ' दा मिथिखागौ दा जेरै बेखर बेखर कबि
औ।
बायदि बायदि आबाद मावनाय जायो मेसें बोथोरावबो। दा बेखर गोरलैनो नोंथाङाथ' जाफेरखाबाय जानो हागौ जेरै बेखर गोरलैखौ एवनाबो जायो सोरबा खारै जायो। आरो गोबां मटर सिनाबो फोनाय जायो दा जेरै बुंनो थांबा कबिफोरखौ फोयोब्ला
औ
गिबियावनो कबिखौ कबि फुलिखौ एसे हालएवनानै
औ
कबिखौ गायनाय जायो।
औ नंगौ नोंथां।
दा जो- जों सोरबा सोरबि हाजिराफोर लायो सोरबा सोरबि हाजिरा लाया।
औ नोंथां।
गोबा- गोबां रोखोमनि मैगं फोनो हायो आरो दा जेरै
नंगौ नोंथां।
आरो गोबां रोखोमनि मेगं मेगं दंबावो
दंबावो
बुंनो हायो अल कबि
औ औ औ नंगौ नोंथां। फानथाव औ
फान्थाव गोखै बायदिसिना मेगंफोरखौ फैयो आरो दा आं नों थांनियाव दैज्लां बोथोरनि आरो मोनसे मैगंनि सायाव सो-सोंनो सानदों?
औ नोंथां
बेफोर मेगङा जाबाय मा होनदो भिन्दि मेगं माबोरै माबोरै फोनाय जायो?
अ भिनदि ना नोंथां औ जाय भिन्दिखौ जोंथ' फोनो थाखाय नोंथां जोङो गिबियावनो बे ओ बेगरखौ जोंनो गोनां-गोनांथि जायो नङा होमबा बे भिन्दि फिथाइखौ जोंनो जोंथ' बेखौ दोनखायो नङा होमबा नेक्स्ट इउननि थाखाय गायनो थाखाय बे फिथाइखौ जोङो एबा बेखौ जोङो बर' बेगर होननाय बुंनाय जायो।
औ औ औ
बेखौ जों आरामसे खाथुमना दोनो ना अबावबा पेकेट फोराव अबावबा माबाफोराव
औ औ औ
ओमफ्राय जेबो जेबो जाबा भिन्दि फोगोन बे जायगायाव ना फोथाराव
औ औ औ
बेखौ जों आरामसे ओ हालएवग्रोना लायोना मिस मिस हाखौ जोङो मिसमिस खालामोबा गुन्दै खालामो हाखौ।
औ औ
ओमफाय ओ बे हाजों गायनो थाखाय
औ औ
खायफाबा ओरैनो ओ बे फिथाइखौ बेगरखौ ओरैनो गास्रावना होयो। नङाबा गाय नङा होमबा नोंथां खायसे बे खौ मा खालामो खायसे बिदिनो ओरै लाइन लाइन गायो नङा होमबा नोंथां। जेरै बेखौ जेब्ला बेखौ जों खानो थाखाय एसे जोंहा मा होनो साबसिन हामसिन जायो बेनि थाखाय ना नोंथां बेखौ जोङो आरामसे लाइन लाइनबो गायो। बेयो मोनसे ओ स यो माने बे मोनसे खामानि मोनसे ओ मा होनो बेखौ ओ थाबजासिगोन आरो सिगिबालाय खानो थाखाय बे भिन्दिखौ खानो थाखाय औ ओमफ्राय भिन्दिखौ मोना जोङो बिदिनो ओ सोरबाबा मुलि नांगौ जों ना एबा खायसे एम्फौ जायो खायसे फिथाइाव नङा नोंथां आरो जोंनो आबाद न'आवथ' जोंनो बयनिख्रुइ गोनांथि ओ गोनांथिया ओ जाबाय जों दै नांगौ।
औ
दै नांगौ जायो नालाय जोंनो सम सम जोंनोबो दैखौथ नांखागोन ना नोऔ आरो लोगोसे जों बिदिनो मुलिनिबो बायदिसिना हासारनिबो जोङो बेवहाय जोङो बाहायनाय जायो नामा नोंथां
औ औ औ
ओ आरो लोगोसे जोङो बिदिनो मा होनो बेखौ लेसाबो आबाद खालामामनाय जायो दै दैज्लां बोथोराव लेस्रा लेस्रायाबो बिदिनो एखे बेजोंनो एखे लेस्राफोरनि थाखाय जोङो गिबियावनो बिदिनो हाखौ जोङो फोथार
औ औ औ
बेबो बिदिनो फिथाइ थायो बिहाबो फिथाइखौ जोङो लाइन लाइन मोनसे खथा मोनसे खथा गायो नामा नोंथां आरो लेस्रा बेनि थाखाय जोङो बेखौ मानबायनो थाखाय जोङो गिबियावनो सिंस्रि एसां मान नायो खायसे आरो ओइ औवा बिजौखौ दानस'नानै थुनानै बेखौ मानबायनो थाखाय गोरलैयै मानबायनो थाखाय होनाय जायो नङा होमबा नोंथां औ
औ धोनदियाखौथ धोनदियाखौथ' आथिखालाव जेरै जा जोङो मा होनो बेदरफोरावबो होयो धोनदियाखौ जेरै जों बाथोनबो बाथोनावबो बाथोनबो जायो
औ
गोथाम जायो दुन्दियाखौ बिदिनो बेदर संनाय बायदिसिना संनायावनो धोनदियाखौ होनो हायो आरो ना
जेरै नबखाद दुुनदियाखौबो बिदिनो गास्रावनानै फैयो खनसे जावग्लिनानै जावग्लिना लानानै इखो बरियासो साफा खालामनानै प्लेन खालामनानै ओरै एमान दुन्दियाफोरखो एमान माबा मा होनो एमान गिदिर दब्लाय माबा गाया देननाय बेखौ जेरै न'आव दिनि बाथोन एसे जानो
औ
मैगं थाइगंआव होनो सोरबा सोरबा खायफा खाया बेफार फालांगिनि थाखाय
औ नंगौ नोंथां
औ औ औ
दा नोंथां होमबा जे समाबो एसे थौबाय नङा होमबा नोंथां होमबा एसे से लाखि थलखयनोसै नामा नोंथां औ दे नोंथां औ हेलौ नोंथां